हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनियाव ओ फिथाइ सामथाइनि बागै बाहाय मोनथिनो लुबैदोंमोन नोंथां खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ थारैनो मानो हाया जानो।
औ खोन्थालाय।
औ जेरै फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइ फोरा जाबाय बिबार बिबार बारग्रा बिफांफोरनिफाय सोमजिनाय मोनसे मुवा। बिसोरनि मोन नै गाहाय खामानिया जाबाय बेगर गोस सार होनायनि गेजेरजों बिफां फोलेर बांहोनाय।
औ
सुबुं जुनारफोरनो गोनांथार आदारनि सुफुंथा जगायनाय।
औ
गाहाय आखुथायफोर जेरै बिबारनि मोननाय फिथाइ जेराव बेग बेगर थायो। खान्थियारि बायदियै बेयाव जों गोरलैयै आन्थो बेन्दों होनना साननाय मुवाफोरबाबो थायो जेरै फान्थाव बायदि बिलाद लाथ था
औ
रानै गोदै एबा गोखा बिफां बिलाइ बिफांनि मुवाफोर फिथाइ सामथाइ जायखौ गोथाङै एबा फोमोननानै जानाय जायो।
औ
आरो जों फिथाइ सामथाइनिफ्राय बायदि रोखोमनि भिटामिनफोर मोननाय जायो। जेरै फिथाइ सामथायाइनि फै जों गोनांथार सुफुंसार मुवा जेरै भिटामिन सि आरो भिटामिननि बांसिन मोननो हायो।
औ
फिथाइ सामथाइ जानानै जों देहानि बेराम होबथानाय सक्ति आरो गासैखौबो मोननो हायो।
औ औ औ औ नोंनिबथाय नोंथाङा जेनेबा मा मा फिथाइआव जेरै मा मा फिथाइ जाबा बांसिन जे भिटामिन मोननाय बेफोर
औ औ बेफोर जाबाय जों थाइजौ आरो निमुनिफ्राय भिटामिन सि मोननाय जायो आरोना।
औ औ
ओ-ओमफ्राय बायदि बायदि बिबांनि जों भिटामिन मोननो हायो। मोननो हायो आरो देहानि गोहो ब बोलोबो मोननाय जायो।
औ।
आरो नोंथांखौबो आं सोंनि नोंथाङाबो बुंनो हागोन ना?
औ औ सोंलाय मा सोङो।
फिथाइ-सामथायाइनि बागैनो नोंथाङाबो नोंथाङा जा मिथियो नों थांनि बुंफुरलुखौ ना होदो।
औ जोंथ' ओरैनो सरासनस्रायै मोनथिखायो जानांगौ जेनेबा फिथाइ-सामथायाव गोबां भिटामिन थायो आरोखि ना। जेरै आमलाइखौबो भिटामिन गोबां भिटामिन मोनो। बेनिफ्राय आपेल थायो, थालिर थायो। बेबायदिनो जों फिथाइ-सामथाइनिफ्राय गोबां भिट भिटामिन नुनो मोननो हायो। जेराव जोंनि देहाखौ मोजां गोग्गो खामो आरोना ज जोंनि देहाखौ मोजां खामो बेमार-आजारनिफ्रायबो खौबो किसुमान फिथाइ सामथाइया मोजां खामो। बिनोखै आरो औ। आरो मायबाफोर सोंनो दंबावो नाम मा नोंथां? उम। नोंथाङा नोंथाङा जानायनि बागै जेनेबा मा मेगंखो ज जानो मोजां मोनो?
औ नोंथां आङो मैगं होननानै बुङोब्ला माबाखौनो मा होनो इखो जिंखा आलु।
औ औ। नोंथाङा अनला ओंख्रि मोनजाफ फेरबायना मोनजाफ
औ ओ मोनजादों मानो मोनजाया जानो बे आरो बेसेबा गोथाव।
औ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा जे अनला ओंख्रिखौ माबायदि बानायनाय जायो
औ नोंथां अनला ओंख्रिखौ जोङो गिबियावनो माइरंजों माइरंखौ अन देग्रोना लानाय जायो आरोना औ अन देग्रोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दैयाव मानिखौ दै गुदुं माबानानै
औ
खालामनानै बेखौ बे जेनेबा जों माइरंजों देनाय गुन्दै औ बे दैयाव माबाना होनाय जायो दैयाव
गोदौ होनाय जायो आरोना
जायो मिलायनानै होनाय जायो
औ
बेबायदिनो जों बायदि बायदि रोखोमै खालामनो हायो अनला ओंख्रि
औ
उ उ
नोंथाङा होमबा अनला ओंख्रिखौ गोथाव मोनो दा
औ मोनो मोनो नोंथाङालाय नोंथांनि मोजां मोननाय ओंख्रिया मा
बेनो अनला ओंख्रिखौथ' गोबां मोजां मोनखायो आरोना बे अनला ओंख्रिखौनो अमाजों अनला ओंख्रि दाउजों अनला ओंख्रि बेफोरखौ मोजां मोनो आरोखि आरोना नोंथांनिया आरो कुइसन सोंनो दंबावोम मोननैस
औ मामोन
नोंथांनि ओनसोलाव
औ
जेन'बा मोजां मोजां बेरायनो हाथावना जायगा दंना
औ दङ जोंनि ओनसोलाव गोबां बेरायनो हाथावना जायगाफोर दं जेरै
औ
जेरै जों बुंनो थाङोबा शिलं दङ
औ
शिलं बेटि दङ भुटान दङ भुटान ओमफ्राय दङ सुक्कि दाराग गाव बेथि दं बगा मा थि बायदि बायदि दङ।
औ नोंथाङा
दावबायनानै औ औ दावबायना मोजां मोनो थारैनो जोबोर मोजां मोनो दावबायनानै।
औ औ।
इदिनो आरो
ओमफ्राय फिथा औ दे बुंलाय।
नोंथाङा मा बबावबाफोर दावबायफेरबायना जिउआव?
जिउआवथ' दावबायफेरबाय गोबां जायगायाव दावबायफेरबाय। बेनि मादाव बेफोरनोसै आरो ओ मा होनोखौ भुटान, सुकि दारागाव, शिलं, बेफोराव दावबाय फेरबाय आरोखि दावबायनानै मोजां मोनो आरोना दावबायनानै जायगाफोरखौ ओ एक्सप्लर खालामनो बेफोरखौ मोजां मोनो आरो बे दावबायनानै गोसोफोरखौबो मोजां रिलेक्स खालामो आरोना।
औ औ।
नोंथाङालाय नोंथाङा दावबायफेरबायना?
औ औ थारैनो दावबायफेरबाय गोबां जायगायाव दावबाय फेरदों जों जेरै मानास हाग्रामा बेफोरावबो थांना थांनो मोनबाय जों।
औ।
गोजोन्नाय मोन्दों बेफोराव थांनानै
औ
औ
नोंथाङा नोंथाङा आरो ओ फिथाइ ओ मैगं थाइगंनि बिथोराव अनला खारैनि बागै आरो माखौ मोजां मोनबावो जानो।
औ बेनि अनला खारिनि बादैना आङो। फिथाइ जेरै बिलाहि फिथाइ।
औ औ।
बिलाहि मैगं बेखौ जानो मोजां मोनो बे बेनि अनगायैबो थास' बिथरि।
औ औ।
औ बेफोरखौबो जानो मोजां मोनो।
औ नोंथाङा हाग्रा ओ जेनेबा हाग्रानि मैगं हाग्रानि मैगंफोरनि मादाव माखौ मोजां मोनो जानो
ओ हाग्रानि मैगंफोरनि गेजेराव जानो मोजां मोननाया जाहैबाय दिंख खिया मैगं
औ
जि दङ थास' आयथें
औ औ
आरो बिथि दङ जोंना मान्दिया मैगं ना मा होनो
औ औ औ
औ औ औ मानदिया मैगं
नोंथां औ औ ओमफ्राय नोंथाङा जेनबा बेदरफोर जाबा मायाबाफोर खहा जायो होनना स सानो नामा
बेदरफोर जाबा माबाफोर खहा जायो माने बिब्दिथ' जेबो खहा जाया जोंनो बेदरा बेदराव जों नांगौ बिबांनि प्रटिन एबा भिटामिनफोर मोननो हायो जोङो औ बेबायदि बे-बेबादि साननो थाङोब्ला जों जोंहा जेबो खहा जाया होननानै आं सानो नोंथां औ बांद्राय जाबाथ' एसे एनैआ खहा जागोन बायदि सानो आंबो
औ
नांगौ बिब बिबांनि जानांगौ आरो ना नोंथांनि बादिब्ला माबाफोर जायो नामा खहा
औ आंनि बादिब्लाथ' ना बेदर जुदि बांद्राय जायोब्ला ओ जाय जाग्रा मानसि बिनियाव माने गोबां बेराम सोमजिनो हायो आरोना जेरै अमा अमा मेजेमखौ बांद्रो जायो ब्ला अमा मेजेमखौ बांद्राय जायोब्ला फिटिलिभार होननाय मोनसे जे माबा बेराम दङ' बेयाव जा बेयो जानो नागिरो। बे जाबोला मानसिनि उदैया बु ख्राङो आरो ना। औ बेनिफ्राय आरो बांद्राय बेदर जा ब्लाबो ओ जा मोदोम बारिनाय मानसिनि देहायाव जा मोदोम बारिनाय बे फोरबो जायो जानो नागिरो।
थारैनो औ औ औ जानांगौ। नोंथांनि ओ मोजां मोननाय जेने बा गा आंगो एबा मोजांसिन मोनसिननाय ओंख्रिया मा?
औ आंनिया बे ओ जा सबाइ सबाइ मैगं जा आरो अ-अनला खारै दहायनो रायलायखालांबाय। अनला खारै औ बेफोरखौ मोजां मोनो आरोखि औ उम। नोंथाङा बांसिन जा फिथाइ सामथाइ बे फिथाइ सामथाइनि गेजेराव बांसिन माखौ गोथावसिन मोनो आरो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो हागोन। आं फिथाइ सामथाइफोरनि मादाव ओइ थाइजौ खौनो बांसिन मोजांसिन मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंनियाव दा जोंनि ओनसोलाव थाइजौखोनो गो थायो नालाय नांगौ बायदियै बो थोराव बेखौनो
औ थाइ नोंथाङा थाइजौ थाइजौ गोथांखौ जानो मोजां मोनो ना थाइजौ गोमोनखौ जानो मोजां मोनो
औ थाइजौ गोमोन गोथां बेनि गेजेराव थायो। जेनेबा गो दै जानांगोन गो थाङा औ बेखौ गोदैखौ जानो मोजां मोनो। ओमफ्राय गोमोनाथ' आरो बुंनो नांला। बेनि खदखौनो थावनाय खौनो बुंखानांला
औ औ गोदै जानांगौ आरोना नों-नोंथांनि मथे नोंथांनि बादिब्ला गोदै जानांगौ आरोना थाइजौआ? ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा थाइजौ गोखैखौ माबायदि जानो मोजां मोनो? थाइजौ गोखैखौ जानो मोजां मोना?
मा माबे?
थाइजौ गोखै थाइजौ गोखैखौ नोंथाङा जानो मोजां मोनो ना मोना?
ओहो बेथ' मोनो मोननाया सान्दुं ओ गोसा जानांगोन सान्दुं गोसा जानानै
औ।
गोसोनि रंजानायानो आलादा गोखैखौ जानाया आरो नोंथांनियाव आं मोन से सोंथि सोंनि?
औ सोंदोलाय।
ओ नोंथां मोननि जायगायाव ओरैनो मा मा फिथाइ सामथाय मोननाय जायो एबा मोननो थाङो?
औ जोंनियाथ' गामियारि ओनसोल नालाय बेवहाय थाइजौ थालिर, खान्थाल ओमफ्राय आपेल आंगुर बेफोरखौ मोननाय जाया। आपेल आंगुराथ' बेलेग ओ बेलेग जायगानिफ्रायसो फैयो नालाय। जोंनि बेयाव फानफैनाय जायो बेफोर फोमोनफिननाय जायो आरोखि।
औ औ आरो दा थ' दैलां बोथोर नङा होमबा? नोंथां बे दैलां बोथोर समाव मा मा फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो मा बोथोराव मा फिथाइ सामथाइ थायो बेखौ बुंनो हागोन ना आंनो?
औ औ। खोन्थानो हागोन दैज्लां बोथोराव जेहेथु दा थाइजौ थायनाय दिन थाइजौ थायनाय माने थाइजौ जोब जोबबायानो थाइजौआ जोबबाय दा खान्थाल मोनगोन। खानथाल खान खान्थाल थायगासिनो खान्थाला जानो जासिगोनानो आरो बिसिना। औ बिदि आरो। दे होमब्ला नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै।
औ साबायखर थाबाय औ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै औ औ औ गोजोननाय थाबाय साबायखर।